अ नोंथां फ्रि दङ।
अ आङो नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना?
अ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ नोंथां आङो दा नोंथांजों मोनसे आयदा ओ आमथिसुवानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन दा नोंथाङा सम होनो हागोन ना
अ नोंथां सावरायनो हागोन
औ जोंहाथ' दा नैबे फिथाइ सामथाइनि ओ दिन फिथाइ सामथाइ जानायनि समाव ओ आमथिसुवा मोनसे। आसार मासाव फैयो बेखौ मोनसे आमथिसुवा होननानै फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बे आमथिसुवाया जोंना आसार मासाव फैयो जाहैदों बो बोसोराव खनसे दा जोङो बे आमथिसुवायाव उम। दा फिथाइ सामथाइ बायदिसिना गासैबो बिदिनो ओ मा होनो गोमोन गोमोन फिथाइ गासैखौबो बुथुमजोबनानै जानाय जायो जेरै दा आनार आरज खान्थाल थाइजौ जिफोर फिथाइ सामथाइ दं गासैबो फिथाइ सामथाइखौनो एसे एसे बोखांनानै बा खांनानै बे आमथिसुवा दिनखालि ओ गासैबो जानायखौ औ नुनो मोननाय जायो आरो। आथिसुवानि दिनाव। आमथि सुवानि थाखाय दा गुबुनाव बे आमथिसुवाया उम मेला बायदिसिना फोरबो जानायखौ नुनो मोनो दा ओरै आमथिसुवायाव ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आमथिसुवाखौ माबोरै फालियो नोंथाङा एसे। बेखो गुवारै बेखेवनानै होनो हागोन नामा नोंथां
अ नोंथां हागोन नोंथां एसे आं बारा एसे मोनथिजोबा थेवब्ला आङो जा हायो बेखौनो फोरमायना होगोन नोंथां।
औ नोंथां।
जोंनाथ नोंथां ओरैनो आसार माने आमथिसुवा होनब्लाथाय आसार दानाव फैयो ना। आसार दानाव जायो नोंथां। बै ओ आसार दानाव जानाय जिहेतु आमथिसुवा। बे आमथि सु सुवायाव जोंना मा जायो? ओम फिथाइ सामथाय जानाय जायोआरो फिथाइ सामथाइखौ जानाय जायो होनब्ला जोंनि आमथिसु सुवायाव जाया आमतिसुवायाव जोंना गोबां नेमखान्थिफोर दङ नोंथां। आमथिसुवा नांब्लाथाय जोङो ओ आमथि सुवा नांब्लाथाय जोङो फिथाइ साम थाइ खानो मोना फिथाइ सामथाइ ओ हाननो मोना बिदिनो बायदिसिना खानो मोना होननानै जोङो गोदोनि आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय खोनाबोनाय बे नेमखान्थिफोर दङ। नंगौना नोंथां? अ नोंथां बिदिनो दङ। बे नेमखान्थिया ओम दाबो सोलिगासिनो दङ जोंनि ओनसोलावहाय नोंथां। ओ आ आसार दानाव जायो बे आमथिसुवाया माने आसार दाननि ओ आसार दाननि ओम। बा खालारफोरावबा ओ द खालार बा थाम खालार बिदिनो बोसोर लानानै बोसोर सोलायो न। बिदिनो सानसे खनसे बोसोरावनो बिदिनो मोनसे खालारावनो जाबाय थाया बिदिनो खालारा सोलायो आरो ओम जिथु जागोन दा जागोन माने आमथिसुवा बे आमथिसुवायाहाय ओ जोंनिया थाम सान थायो आरो। थाम सान थायो थाम सानावहाय जों जोङो मा खालामो ओ आमथिसुवायाव फिथाइ खानो मोना बिदिनो फिथाइ सामथाइ जिहेथु जोंनि दा आमथिसुवायाव फिथाइ सामथायाइ ओंखारदोंथ बिदिनो खान्थाल थाइजौ आमफ्राय बिदिनो जाम आमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइफोर दंङ आं गोबाङै मोनथिजोबा नोंथां बे फिथाइनि मुंखौ आं मखबाय थाला ओ बायदि बायदि। बि फिथाइफोर खौबो जोङो बेयाव होनाय जायो आमफ्राय बिदिनो थाम खालारा थांब्लाथाय जोङो ओ मा खालामो फिथाइ सामथायाइखौ खानो मोनो हाननो मोनो जायो आरो। जोंनो जोंनि ओनसोलाव आङो नुबोबाय थानाय बादिब्ला नोंथां ओ मा मा खालामो आमथिसुवा बायखांनानै जिहेथु थाम सान थायोथ आमथिसुवाया बिदिनो थाम साननि उनावहाय जोंना मा खालामो फुजा होयो गामियावहाय जोंनिया रायजोफोरनि राइजोफोरावहाय जोंना ओ फुजा होयो रायजोनि मन्दिरावहाय बिदि फुजा सुवायाव माइबो गायनो मोना हाल एवनो मोना होननाय नेमखान्थिफोर दङना। नोंथां औ जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय बेफोरबायदि ओ माइ गायनाय बा खोथिया फुनाय बा हालौनाय बेफोरो गैया माने आमथिसुवायाव गायनाय जाया आरो। आलेवनाय जाया माने गोदोनि आ आबै आबौ मोनहा होननाय बादिखौ जोङो फोथायनानै बा मानिनानै सोलियो आरो दाबो सोलिनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो ओमफ्राय जि खालि जि सान खालि ओ आमथिसुवा सुवा बायो बि सानखालि फुजा होखांनायनि उनावसो अखानायैसो जोंना मा जायो माइ गायनाय बा बिदिनो फिथाइ सामथाइ खानो मोननाय बेफोरो जायो आरो नोंथां जोंनि ओ जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावहाय बा जोंनि गामियावहाय ओ बिदि आमथिसुवानि नेमखान्थिफोरखौ ओ मानिनानै सोलिनायखौ नुनो मोनदों आं नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि बा माइ गायनो मोनै बा खोथिया फुनो मोनै बा हालेवनो मोनै बा फिथाइ सामथायाइ खानो मोनै बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरा दङ नामा बा आमथिसुवानि बायखांनायनि उनाव बिदि थगि होनाय बा फुजा होनाय बेफोर ओ नेमखान्थि बा आसार खान्थिफोरा दं नामा नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
अ हागोन नोंथां हागोन
अ नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव थिसुवा होननानै बुङोब्ला दा ओ आमथिसुवाया आमथिसुवाया जेब्ला नांङो अब्ला जोंनावबो बिदि ओ माइ गायनो माने माइ गायनाय जाया माइ गायनाय खोथिया फोनाया दा फोथारफोराव आलि दाननाय बायदिफोरखौ नुनो मोननाय जाया आरो माने आमथिसुवा नांदों जेब्ला जों गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय बेबो मोनसे नेम गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय जानो हागौ बेबो मोनसे ओ बेनि थाखायनो जोंनि बर'सुबुंफोर बा गुबुन फोराबो फालि जानो हागौ खिन्थु दा नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि जुदि आमथिसुवा नाङो अब्ला जोंना ओ नआव थानाय मोदाइ बा बाथौ मन्दिर बायदिफोरखौबो फुजिनाय जाया। ओ जेब्ला आमथिसुवाया नाङो ओ आरो बिदिनो माइ गायनाय खोथिया फुनाय आलि दाननाय बायदिफोरखौबो ओ दोनथनाय जायो आरो बे आमथिसुवा नाङोब्ला। ओ उनावहाय बे आमथिसुवाया जोबोब्लासो ओ जोंना माइ गायनो बा ओ खोथिया फुनो जागायफिननाय जायो आरो ओ आमथिसुवानि आमथिसु सुवाया जोबखांनायनि उनाव ओ फुजा होनायखौ आङो जोंनि ओनसोलावहाय ओ बिदि नुनो मोननाय जायाखै ओ खायसेफोरा होयोबो जानो हागौ बा आङो खिन्थु जोंनि बिदि ओ मा होनो खाथियाव बा जोंनि ओनसोलाव आङो बिदि आमथिसुवा जोबखांनानै फुजा होनाय ओ जोबखालि फुजा होनाय बायदिखौ उम बारा आङो मोजाङै मिथिया सोरबाफोर होयोबो जानो हागौ ओ खिन्थु जोंनि नआवहाय आङो बिदि फुजा होनायखौ जोंनि न'आव ओ नुफेराखै बा जोंनि न'आव आङो होनायखौ नुफेराखै बा आंनि गामियावबो आङो खाथि खालायावबो नुफेरनाय जायाखै किन्थु आङो दा बे ओ माइ गायनाय बा फोथाराव ओंखारनाय ओ बायदिफोर खौ आरो नआव ओरैनो नो गावनाव थाखानाय मन्दिर बा बाथौफोराव खुलुमनाय बायदिफोरखौ नुवाखै आरो माने। आमथिसुवानि दिनाव खुलुमनो मोना ओ नआव साथि लगायनो मोना बाथौआवहाय मन्दिरफोरावहाय बिदिखौल' आङो मोनथिदों ओ बिदिनो फिथाइ सामथाइ जानाय बायदिफोराथ ओ सोलियोआनो आरो जोंनि ओनसोलाव बिदि ओ आमथिसुवाया जेब्लानाङो बे सानथामनि गेजेराव ओ फिथाइ सामथायाइ खानो मोना बा बायदिसिना मा बाफोर खानानै बे टाइमाव खानानै जानो मोना जेब्ला आमथिसुवाया जोबो अब्लासो जायो बिदिखौबो आंङो मोनथिफेरा खिन्थु जेब्ला आमथिसुवानि लास्ट दिना बा आमथिसुवानि जोब हनाय जायो बेयाव ओ बेयाव जोंहा ओ मा होनो ओब फिथाइ सामथाइफोरखौ ओ गासैबो रोखोमनि फिथाइ सामथाय गोबां रोखोमनि थायो। फिथाइ सामथाइफोरखौ न'आव मोननाय बा ओ बायनानै लाबनाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जानायफोरखौ नुनो मोनो ओ किन्थु बेफोरबायदि ओम बारा नेमफोरखौस आङो जोंनि ओनसोलजोंहाय ओ फालिनायखौ नुनो मोननाय जायाखै बा जोंनि ओनसोलाव बिदि मा होनो आमथिसुवा जोबखालि ओ फुजा होनाय बायदिखौबो आं बारा मोजाङै मोनथिया बा ओ बिदि आङो नुफेरनाय जायाखै आरो
थां बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ एसे बेयावनो फोजोबथनोसै नामा?
औ नोंथां दे दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै।
औ नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।